खोनादोंना नोंथां औ औ नों थां नोंथाङा दा जेबो खामानि मावथ'वाखैबा बेस्थ' नङाबा ना नोंथां
नङा नङा नोंथां फ्रियावनो दं
आङो नोंथांजों जुदि नोंथाङा फ्रिब्ला जोंनि बा मुंदांखा ओंख्रि नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो होनो नारजि अमा नङा होमा नोंथां दा नार्जि अमाखौ बोरै सं सङो नारजिया बोरै फै बानायो नङा होमबा नोंथां दा आरो नार्जिखौ जों मा माजों जाबावो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ नोंथां जागोन दे आ नोंगौ नोंथां आ नारजि ओंख्रिया मोनसे माने जोबोद माबाथाव ओंख्रि सावरायजाथाव माने नारजि ओंख्रिखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय नङा होमबा नोंथां आ नारजि होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बर' हारिनि मोनसे ओंख्रि बा जों बेखौ बर'नि मोनसे बर'आ बेखौ बेखौ माने जोंनि ओंख्रि होननानै मोनसे बाहागो मोनबाय नारजि ओंख्रिया जोंनि होननानै बर' हारिनि होननानै
औ नोंगौ नोंथां थारैनो
मानो होनना बुङोब्ला बेखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो ओ आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जों बेखौ जाबोनायखौ नुनो मोनदों लोगोसे दासिमबो जों बेखौ मानि बावगारनो हाया बे ओंख्रिखौ मानो होनोब्ला भारत बाव बाव गारनोनो हाखाया जों बे ओंख्रिखौ नङा नोंथां बेयो मानि बाव बावगार जाथाव ओंख्रि नङा होनोमबा जोङो माबोरै जेनेबा जों बेफोरखौ माबोरै जायो बा आरो बेखौ जों माबोरै बानायो नार्जिखौ मानिफ्रायनो नारजि जायो बेफोरखौ आं एसे बुंनोसै
औ नोंगौ नोंथां
नार्जिखौ जोङो आबाद बेखौबो जोङो माने आबाद खालामनांगौ जाना फैयो। जेरै- एसे एनै हाफोरखौ हालेवनानै जोङो बेफोराव माने जायनाखि फाथो होनना मोनथियो जाय फाथोखौ जोङो माने बिनि जोलैफोरखौ बा बेगरफोरखौ जोङो खुबैनानै बेखौ रज' होनानै जेब्लनाखि गिदिर देरो अब्ला जोङो बैफोरनाखि जा बिलाइ फाथोनि जे बिलाइ बेखौनो जोङो नारजि होनना मिथियो नङा होमबा नोंथा। दा जोङो बै माबाफोरखौ बिलाइफोरखौ जों खानानै एसे माने सान्दुंङाव फोरानो आरो एसे नाग्लिनानै नङा होमा नोंथां। दा जों बेखौ फोरानना लानानै एसे गोबाव फोरानो जोङो सानसे हेलौ फोरानो नङा होमबा नोंथां। खोनादोंंना नोंथाङा?
हेल' नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो फोरानना लानानै जोङो ओ सान बिदिनो सानब्रै सानबासो फोरान फोरानो जोङो सानसेजों जाखायामलाय नङाहोनबा नोंथां?
औ गोरान जाजासे नोंथां औ।
जोङो दाना ओ बेफोरखौ हाननानैबो प्लास्टिकफ्राव जोङो सोनानै दोनो बस्थाफोराव खाथे ना दोनो। ओ माने बे अब्लानो जों माने बे जोंनो नारजि जाखाबाय आरो। नङा होनबा नोंथां। फोरानखांबानो रानबानो माने बि नारजि। दा जों बेखौ बोरै जायो दा जों बेखौ ओरैबायदि जायो नोंथां जेरै जोङो बेखौहाय जानोबा जोङो नारजिखौ संनायनि सिगां जोङो माने दैयाव सोमनानै दोनग्रोयो एसे नंआ होनबा नोंथां? बिनि उनाव जोङो सोमनानै जोङो माने माने गुबुन गुबुन आदब खायदा जों जानायखौ नुनो मोनो जोङो नारजिखौ औ नोंथां माने गाव सोरबा सोरबा एसे आलादा आलादा संना जायो होनबा नोंथां। औ दाथ' जोंनावहाय ओरैबायदि संना जायो नोंथां। जेरै सिगाङावहाय जेनेबा जों अमाफोरजों जायो नालाय अमाजों। ओरैनोथ' जोङो नारजिखौ गुबुन मैगं-थाइगं बा गुबुन बेदरफोरजों जाथाव जाखाया नङा होनबा नोंथां। औ नोंथां मानि दा ओ बेफोरखौ जोङो माबाजों अमा अमानि मेजेमखौनो बांसिन जानाय नुयो। बेदरखौबो खम बाहायो जों बेयाव। ओमफ्राय बेखौ जोङो माबानानै ओ अमाखौ जोङो लां नानै जोङो माबायो बैनि मेजेमफोरखौ उज्लाव उज्लाव मेजेम बेफोरखौ जोङो ओ एसे थावाव होननानै एवग्रोयो।
एवनानै ओमफ्राय ओ नारजिखौ जोङो एसे मोनसे दोफ्राव एसे माबा नानै रुग्रोना लायो नोंथां। दैयाव रुग्रोनानै ओरै जों संख्रि होनानै जों रुग्रोयो। ओमफ्राय बिदिनो जोङो ओरै अरदाब मोनसेजों जोङो ओ माबाखौहाय दाउखौहाय एवनायखौ जोङो माने गोरानैनो एवो दै होथ'वाबो बै नारजि जेनाखि रुयो बै रुनायावनो मानि ओ जों संक्रि हरफाखायो एसे ओमफ्राय बेयाव जोङो जेलानाखि माबाया नारजिया रुनाया गोदौवो दैैया अब्ला जों बेयाव माने बै जेनाखि एवनाला ओ लानाय दाउ बेखौ जोङो माने नारजि औ बे अमा बेखौ जोङो नारजियाव होसन हरो। होसनना होनानै जोङो बेयाव माने दानिया मा एसे माने खारै होनोसै आरो नोंथां। दा खारै होनानै बेयावहाय माने ओ माबा होनोसै गोदौ होनोसै ग्ल'ब ग्लाबनो अब्ला जेल्लानाखि खारै होयो अब्ला गुरै जानानै मोनहैयो आरो रि मोनोबो नारजिया रिमोनलायसै आरो आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ एसे गोदौहोनानै एरै एरै मोनो लासाव खाङैसै बिदिनो ओ नैजिबा मिनिट थामजि मिनिटनि उनावहाय
औ नंगौ नों
खांनानै जोङो साखिनायसै संख्रि साखिनायसै बिनि उनाव खांनोसै दाना जोङो सोला नायनानै नायोबा जोङो नुनो मोनसै माने बि जोबोद गोथाव जाबाय। नङा होमबा नोंथां
औ बिदिनोखा नोंखागौ
दाना जोङो बेखौ ओ फोरजों गुबुन मैगंफ्राव जानो हाखाया नालाय बेजोंनो जायो आरो जों दा नोंथां दा बेनो आथिखालाव हटेल फोरावबो जोङो गोबां माने नारजिफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो। ओ गुबुन गुबुन माखासे हटेलफोरावथ' माने जोंबो बिनि थाखाय आलदा माने फैसा होनाङा जों बिदि ओ ओंखाम जानाय बा बेदर जानाय नामैनो जों बेखौ नारजिखौ मोनजाफायो खुरैफोराव एसे एसे दा बे गुबुन जाथिफोराबो जायो। जायो आरो नोंथां नङा होमबा? आथिखालाव गोबां जे सिगां समावथ' जायामोन नारजिफोरखौ
औ नंगौ नोथां थारैनो
बेनो नोंथां आं बेखौनो बुंबाय दा नोंथाङाबो नारजि ओंख्रिखौ नोंथांनि ओनसोलाव माबोरै सङो आरो माबोरै जायो आरो बेफोरखौ माबोरै आबाद खालामो बेनि सोमोन्दै एसे बुंना होदो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां नोंथाङानो फोरमायखाबाय नार्जिखौ बबेनिफ्राय जों बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां औ जेरै नोंथाङानो होनखाबाय फाथोनिफ्राय बानाय नङा होमबा नोंथां दा जोङो बिलाइ खौल'सो नारजि बानायो नङा होनोमबा नोंथां आरो मा खालामो जों बे देन्थाफोरखौ बे ओ मा होनो फाथोनि देेंथाफोरखौ जों मा खालामो बेखौहाय जोङो अर जरायनाय बा बायदि बायदि खामानिफोराव न' लुनाय बेफोराव बाहायो आरो नोंथां आरो बे बिगुरखौबो माखा मा खालामखो नोंथां बिगुराबो दिरुं बानायनाय बहाबा जुदि ओ बेरा बानायनांगौ बा माबा मोनसे बहाबा खानांगौ नङा होमबा नोंथां दा बेफोराव बाहायो माने नारजिया ओ गासिबो बाहायजोबजायो आरो बेनि मोदोमाव बाहायजायो बिगुराबो बाहायजायो आरो बिलाइआबो नारजि जायो आरो दा आङो बेखौ बुंथ'ला नोंथाङा बुंखाबाय नङा होमबा नोंथां दा आङो जेनेबा नार्जिखौ बोरै बानायो एसे जेनेबा माजों जानाय जाबावो आं बेखौ एसे खोनथााबावनो नोंथाङा जेनेबा अमाजों होनबाय नङा होमबा नोंथां अमाजोंथ' बे था जेन जेब्लाबो नारजिजों अमाजों बा अमा मेजेमजों मानो होनबा नारजि अमा होनना बुंङोबाथाय आरो जि आइ टेग मोनखाबावनायसो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बेखौ जों नारजिखौ माजों जानाय नुबावो नाफामजों जानाय नुयो आरो एसे नोंथां नाफामजोंबो बेखौ जोंनि बर'फोरा जायो आरो जेब्ला अमा मोनस्लाबा बा मोनाबा जेब्ला जु न'आव नाफामफोर दंखायोबा नङ हा नोंथां बे नाफामफोरजोंहाय जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा जेरै नाफामजों बोरै जायो होनना बुंबा थिग बेबायदि नोंथां सेम प्रसेस जों नारजिखौ आरामसे रुनानै लाग्रोयो कुकारफोराव बा बहाबा सारायफोराव बा नङाबा दोफोराव नङा होमा नोंथां बे रुनाय समाव जोंनो मा खालामो खारैखौ होखायो एसे
नोंगौ नोंथां
थाब रुैनायनि नङा होमबा नोंथां दा आमफफ्राय बिनि उनाव मा खालामो जों बिराद मोजां रुबाय थाग्रोसै जेब्ला जोङो बिदिनो कुकाराव होयोबा बारा गोबाव टाइम नाङा नोंथां बिस मिनिटसोल' नांगौ जुदि जोङो साराय बा दो रुयोबा बेखौहाय खमब्लाबो सल्लिस मिनिट गाहाम रुनांगौ जायो सल्लिस पयसललिस मिनिट गाहाम बेनि उनाव जों मा खालामसै ग रुखांनाय उनाव ओरैबादि सायो सागंफोरजों माने सागं थाखायो आरो जोंनावहाय
औ नोंथां
बादि सायो जोंनि आइजोफ्रा एखेबारे मिस मिस मिस ओरैबादि सागोन ओरैबादि सागोन माने गुन्द्रि गुन्द्रि गुन्द्रि गुन्द्रि खालामामजोबखायो आरो नोंथां बेखौ फुरा माने बिलाइखौ ओरैबादि गुरा खालामजोबफायो ओमफ्राय बेनि उनाव मा खालामनोसै बे खौ आरो एक्सट्रा दोननोसै आरो जुदि नाफामजों जुदि जायोब्ला बेखौ मा खालामसै दाना रुखांबाय नालाय नोंथां दाना साराय मोनसेयाव आरामसे थाव एसे होनोसै ओमफ्राय बेयाव बिदिनो ओम मस मस्ला मस्लि एसे होनोसै ओमफ्राय सामब्राम गुफुर देनाय हाइजें फोर देनाय नङा होमबा नोंथां ओमफ्राय बे बेबायदि होनानै मा खालामसै जोङो फियास थियास होखानानै आरामसे एसे खामहो होग्रोनोसै पियासफोरखौ मस्लाफोरखौ बेनि उनाव जों बे नारजिखौ जाब्ब हरसै आरो बेयाव हरनानै जों बेखौ आरामसे एसे गोदौहोग्रोनोसै फुरा मोजां गोदौहोग्रोनोसै आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो दाना मा खालामबावसै आरो नारजिखौ जब्ब हरसै माबाखौसो जब्ब हरसै नाफामखौ नोंथां नाफामखौ माने जेब्ला जों हासुुङाव दोना होमबा नोंथां बे हासुंनिबा हाननानै आरामसे बेखौहाय मा खालामसै जेनेबा जोङो खुरैफ्राव लानोसै आरो नोंथां खुरैफ्राव लानानै आ आरामसे बेखौ दैसे गलायसै दै एसे गलायनानै बेखौ जब्ब हरसैलाय दाना माबायावहाय ओ बे सार सारायाव जबबो हरनानै मा खालामसै आरामसे बेखौ एरबाय थानोसै एरबाय थानोसै एसे एरबाय थानोसै मोजां गोदौ होनसै नङा होमबा नोंथां? जाहाथे मोजां फुरा माबाजोबो आरो मिलायजोबो नारजिजों जों ओमफ्राय बेनि उनाव मा खालामसै बेखौहाय जेब्ला गोदौनाया मोजां जाबाय ओंख्रिया मोनसे महर लाबाय जाजानायनि बा जाजाथावथाव खांथावथाव जाबाय दैफोरा एसे रानबाय बा गावसोरनि ओ केपासिटि बायदि साबेसे जानांगौ बेनि थाखाय जुदि गोरोबबायबा दा बेखौ दाना साखिनोसै आरो साखिनाय समाव आरामसे जेनेबा माबाफोरजों जोंनि जाय संदों बे एसे साखिनायसै जेनेबा जुदि संख्रिफ्रा जुदि नाङाखैबा संख्रिफोरखौ हरनोसै नङा होमबा नोंथां एसे हरनानै आरो बेखौ साखिबावनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला मिलाय जोब्बाय बिनि उनाव जों मा खालामसै बेखौ आरो आरामसे सुहोनोसै आरो नारजि नङा होमबा नोंथां सुहोनानै आरामसे जानांगौबा जानोसै ओमफ्राय बे मोनसे खोथा नोंथां नारजि ओंख्रिया माब्लाबाबो सेवनो रोङा नारजि ओंख्रिया ओ जोंनि गोदो गोदाय जोंनि आबौ आबौमोनाथ' सप्ता खनसेनि बारा जायोमोन नोंथां बुरजा संखायो ओंख्रिखौ बुरजा संनानै मा खालामो बे बेखौनो जाबाय थायो बेखौनो जाबाय थायो जेबो सेवनो रोङा नोंथां दस्रा ओंख्रिबाथ' हर दसेयाव सेवो नङा होनबा नोंथां? दालि ओंख्रिबाथ' जेरै दसेनो सेवो मैथा ओंख्रिबा दसेनो सेवो नाथाय बे ओंख्रिया सेवनो रोङा आरोना बिराद जाबाय थायो जाजाबाय थायो दा नोंथाङा जा समा जाबाय नोंथाङा सावरायनांगौ गोबां दंमोन दा जों सम लानानै इयुनाव
जागोन दे नोंथां गोजोनथोंसै नोंथां अब्ला औ नोंथां दे